हेलौ। हेलौ। औ खोनादों दा?
औ
अ अ मा खालामदों?
औ ओरैनो दङ।
अ अ अ ओंखाम जागोनना जायाख?
अ जाखांबाय।
ए मा ओंख्रि जाखो?
अ माबासो ओ सजना बिलाइ ओमफाय दालि खारै ओमफाय अमा बेदर भाजि।
बा गोथाव थार माथो।
औह नोंसालाय?
ओ आंबो जाबाय जानायालाय।
अ मांख्रि?
जोंहा दालि ओंख्रिमोन इनिफ्राय आलु मथर इदि कुगनि बानायदोंमोन आरो।
अ।
आङो दुखानाव थांनानै दावदै दैसे आमलेट बानायनानै लाना फैनानै जाफैनायसै आरो।
अ अ।
औ औ ओ बिनिफ्राय जोङो होमबा आयदानि सायाव फैनोसै नामा
औ औ थांजायो नोंथां।
औ औ दाथ जों मिथिखायो ओ जिहेथु ओ बिबार ओ बाहायनाया दिनैनि समाव माबायदि बाहायजाबोगासिनो दं दा बिबारनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ।
औ औ।
ओ जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला बिबारखौ जों बरफोरा बयबो बयनिबो नखराव बिबार थाखायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
जों बिबारखौहाय ओ फुजा बा बेफोरबायदि फुजाफोरावबो बाउनाय थिनाय बा खुलुमनायफोरावबो जोङो बेखौ बिबारखौ बाहायनाय जायो।
औ औ औ।
आरो बिनि अन गायैबो जोङो बिबारखौ गोबां रोखोमनि ओ ओ पावदार बा सेन बेफोरावबो बाहायनाय जायो जोङो। ओ माने ओ बिबारनि बिबारजोंनो ओ थावस स सेन आरो फाउदार बेफोरखौ दिहुननाय जायो होननाय मिथिनो मोनो।
औ औ।
आरो अपराजिता होननाय बिबार मोनसे दङ बियो जोबोद मोजां जोंनि देहा बा जोंनि बेमार आजारनि थाखाय आरो सिक्किननि थाखाय। आरो। ओ जोंनि बेखै बुंनो थाङोबा बिबारा ओ दाउदै बिबार। बा आरो अनेक रोखोमनि बिबार दङ आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ
जेरै गलाब बिबार गलाब बिबारा ओ ओ मोनथाम मोनब्रै गाबनि दङ जेरै ओ गुफुर गाबनि दङ बिनिफ्राय गोज फिसा गाबनि दङ। आरो ओ गलाब गाबनिबो दङ
औ औ औ
ओ जोङो बिबारखौ गायोब्ला जोबोद समायना नुयो नखरखौबो आरो ओ जोंनो नांगौ समावबो जोङो बे बिबारखौ बाहायनो हायो आरो
औ औ।
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि बाहायनाय जायोना जाया
अ जोंनियावथ ओ दा नोंथांङाथ बुंखाबाय दानि ओ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिबारफोरखौ बाहायनाय जायो ओम बिबारखौथ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदाय जेब्ला जोंहाथ बेफोरबायदि। ओ न'फोरावथ' जेनेबा जोंहा बिबारफोरा हारसिंनो रजलाबायखाया नङा होमबा जों बेखौ ओ गोदो गोदायनि समावथ जानो हागौ जेनेबा हाग्रा बाग्राफोराव हाग्रा बारिफोराव जेनेबा बारनानै थायोमोन रजनानै ओ जेराव मेरावनो दैसा सेरफोराव जायखिजाया बिदिनो गोजौ हाफोराव बेनिफ्रायनो जानो हागौ जोंफोरो बे बिबारखौ ओ समायना नुनानै जोङो ओ नखरफोराव जेनेबा जोङो गायनानै लाफैदों बिबारफोरखौ जाहाथे जोङो ओ बे बिबारफोरा ओरैबायदि समायना जेनेबा जोंहा मोनसे ओ बाथ्रा फावबो दङ आरोना जेनेबा जोङो जेराव ओ मोदोमनाय बिबार दङ बे। थेवबो खोमानो हाया होनलायनाय खोथा दोंलायो आर। जेनेबा जोंहा बेफोरबायदिनो जायाब्ला बिबारफोरा जानो हागौ गोदो गोदाय ओ हाग्रा बारिफ्राव जोंहा बारनानै थायोमोन दा बेफोरखौ जोङो दिनै न' फारसे लानानै फैबाय जाहाथे जोङो बेफोर बिबार खौ नुयोब्ला जोंनि गोसोफोरा। एसे माने मोजां मोनखायो नङा होमबा नों दां बेफोरबायदिनो फोराव जोङो बिबारफोरखौ गाय बाय दै होबाय आबोर खालामनो गोनां जायो बेफोरबायदिनो गोबां जोंहा ओ देरफुनाय समाव ओ बिदिनो बोरमाफोरा अरसनना होयोब्ला ओरैबायदि दुखु जायो नखरनि मानसिया दिनैनि समाव आ बिदिनो जों बाहायबोदों फुजा फाथालफोराव दिनै ओ बिबारखौ जोङो बाथौ खुलुमनायफोरावनो जा बा बायदिसिना जोङो खुलुमनायफोराव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार जोंहा बिबारनि खोथा बुङोब्लाथ जोंहा दिनै ओ जोंखो दा जोंहा कालारनि बाथ्रा बुङोबा जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जोंहा गोजा गुफुर गोसोम जि गाबनि नांगौ बिदिखौनो जों मोनजोबो फान्थाव गाबानो जाअ बायदिसिना दिनै बुंनो थाङोब्ला जों दिनै बिबारनि बाहायनायखौ बुङोब्ला दिनै आङो मोनसे खोथाखौ सिगां जेनब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा नआव बाहायबोबाय दङ जबा बिबारखौ माने ओ खानायाव लायोब्ला माने खानाया एसे गोसोम जायो होननानै ओ फोथायनाय दोंङो आरो बाहायबोबायबो थायो जेनब्ला खानाय गनाय फोरा मोजां जायो होननानै ओ जबा बिबारफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां । बेनिफ्राय दिनै ओ ओह बिबाराथ' दिनै जोंहा बिदिनो बाहाय जाबोबाय लोगोसे दिनै ओ बिजनेसनि खोथाखौ आं बुंनो सानदोंमोन आरो नोंथांनि सिगाङाव दिनै जोंहा ओ राङारि बिथिङाव ओ माबायदिहै जों दावगानो हादों बिबारखौ लानानैनो दिनै अब्ला आं बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानबाय जेनेब्ला जोंहा बिबारनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै ओ जों दिनै बिबारखौ जेनेबा गोदो गोदाय जेनेबा जोङो हाग्राफोरनि। निफ्राय जोङो जावफुनानै बा फुनानै जोङो न'आव गायफायोमोन गोदो जेबो फैसा बा रां नांलायामोन नाथाय दिनैनि समाव जुदि जोङो न'खराव जुदि जों बिबारफोर गायनो थाङोब्ला जोंहा दिनै बिबारफोरनि दामफोरा ओरैबायदि बुरजा जाबोनो हमबाय जेराव जों गलाब बिबारनि बाथ्रा बुङोबा जोङो दुइस' आरायस' होननानै लाना फैनांगोन आरोना जोंनि जों जोंनि जायगायाव दा ओनसोलाव बेफोरबायदिनो जों दिनै बिबार गायनो थाखायबो जोङो गोबां रोखोमनि सोरबा सोरबा बाजि रोजा दजि रोजा बेफोरबायदि माने ओ फैसा बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना अब्ला दिनै जोंनि बिबाराबो जेनेबा जोंनि बिबारनि गेजेरजोंबो दिनै जोङो ओ गोबां रां खामायनो हायो दिनै ओ लोगोसेनो जोङो फुलि बानायनानै जोङो बिबारफोरखौ फाननाय लोगोसेनो जों कलम आरि होननानै बिबारफोरखौ जोङो फाननायजों जोंनि नखरा दिनै ओ गोबां जौगा थाख। खौ गाखोनो हायो जोङो जोंनि नखरनि उदैखौ सुफुंनायाव बा जोंनि ओ फेमिलिखौ जोङो दावगाहोनायाव जों। ओ बे बुहुमाव थांना थानायाव ओ बेबो मोनसे रां आरजिनायनि मोनसे खाबु आरोना बिदिनो जों दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जों दिनै मन्दिरफोरावबो जोङो दिनै गोबां गोदोर गोदोर जोङो ओ मन्दिर दङ जोंहा दिनै इन्टारनेसनेलबो बुंजायो जोंहा दिनै बुंनो थाङोबा जोंहा गोबां रोखोमनि मन्दिर दोङो जोंहा कामायखायानो जा जोंहा हाज हैग्रिब बेफोरबायदिनो गोबांद गो गिदिर गेदिर मन्दिर दं बेफोराव जोंहा दिनै बिबारफोर नो ओरैबायदि जोंहा बायनानैसो खुलुमनो गोनां जायो माने बेवहाय जोङो। जुदि बिबारखौ लांनानै जों जुदि फानहैयोबा गोबां रां मोनो आरोना बे बेफोरबायदिनो दिनै बिबारनि गेजेरजों दिनै ओ सासे मानसिया गावनि उदैखौ सुफुंदो एबा गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो। दङ लोगोसेनो दिनै जोङो ओ बिबारनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो पार्क बायदिसिनाफोरखौ बुंनो हायो दिनै जोङो गोबां गेदेर गेदेर जों पार्क बानायदों बेवहाय जोङो दिनै समायना समायना जों दिनै बिबार बारि बागान बानायनाय नुनो मोनो गोबां रोखोमनि जोङो बिबार गायनाय नुनो मोनो जेराव ओ मानसिफोराबो गोबां बेवहाय बेरायनो थाङो बेरायनानै मोजां मोनो दा बेफोरबायदिनो दुबाइ आरिफोरावबो गोबां दं दा बेफोरबायदिनोसो दा पार्क बायदिसिना आरिया दा माबायदि बादि सोलिबाय दोङो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ-औ नोंथां। ओह जोंनि ओनसोलाव दा पार्कआ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि पार्क नुनो मोनो जेराव मन्दिर थायो बेयावबो जोङो ओ बिबार गायनानै मोनसे बेरायग्रा बा बेलासे समावहाय दसे जिरायग्रा बानायनो हायो बेयावहाय गोबां रोखोमनि मोजां मोजां जोङो बिबार गायोब्ला जोबोद समायना नुयो।
औ-औ-औ।
आरो बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव दाना ओ गावबागाव थाखा आरजिनो बा रांखान् खाथियावहाय बेफोरबायदि बिजनेस मावनो होननानै जोंनि न'खर न'खरबो मोनसे नारसारि खुलिना लानाय जायो।
औ-औ-औ।
ओ जोंनो बिबारखौ होनोबा अनेक रोखोमनि बिबारखौनो जोंनो गोनांथि दङ आरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां ओ जेरै जोङो पाइकनि खोथा बुंनोबा जोंनि बे एरियायावहाय गोबां रोखोमनि बिबार मोनो आरो ओ बिथांमोनानो बै बेफोरबायदि बिबार बागान गायनानै बा बेफोरबायदि पार्क पार्क खुलिनानै थाखा फैसा आरजिनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ
आरो बिनि अनगायैबो बिबार ओ बिबारखौ बुङोब्ला जोङो बिबार ओ जिहेथु जोंनि हिन्जाव माहारिनाव बयनावबो एसेबाबो खानाय गनाय बेफोरखौ बिराद गोबाङानो नुनो मोनो आथिखालनि दिनावहाय।
औ-औ-औ।
बिनिखायनो जोङो गलाब बिबारखौहाय जोङो ओ थाव नारिेंखलजों बा गलाब बिबारखौ मोखांफोराव फोनोबाबो ओ गावनि मोखां बा स्किना मोजां जानो होननाय मिथिनो मोनो आरो खानायफोरखौबो जोङो खानाय गब माबानाय आरो खानाय लावनाययावबो जोङो मदद मोनो आरो बिबारनिफ्राय।
औ-औ-औ-औ।
ओ जोंनि ओनसोलाव दा। औ बुंनो हागोन नोंथां।
दाथ जोङो ओ बिबारनि बाहायनायनि सोमोन्दै गोबां रायज्लायबाय दिनै बिबारा माबायदि दिनै जावगा जायगा आवग्रिदों दिनै जेराव दिनै ओ जोङो दुबाइफोरनि पार्कफोरनि खोथाखौनो बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि समायना समायना बिबारजोंनो दिनै न बानायनाय बिबारजोंनो दिनै एर'फ्लेन बायदिसिना बानायनायै बेफोरखौ गोजान गोजान जायगानिफ्राय नायनो थांनो गोनां जादों दा बिबारा जोंनि गेजेराव माने ओैबायदि मोन जावग जायगा आवग्रिदों जों बेखौ जोङो जेबो बुंस नुनो हाया। दिनै बिबारा गासैनिबो मानसि ओ गोजोन लाबोनो हायो दा जोंथ बेखौ बेबायदिनो बिबार सोमोन्दै रायज्लायबाय । गोबां दा जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै। दा जोंहा समाबो जाबाय जिहेथु दोनथ'नोसै नामा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथांनिसिमबो गोज गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे दे नोंथां।
औ